औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथां?
आं ओरैनो दं जिरायना।
ओंखामफोर जाबायना?
औ ओंखाम जाखांनानै दासो ओरैनो माने एसे जिरायदों आरो
अ खबरफोरा मोजां ना नोंथां?
औ मोजांयानो मोजांयालाय।
अ आंबो बि बिदिनो मोजाङानो। खब्रा औ नोंथां खोनानो नोंथाङाथ' ओ आसामनि बायेरायाव थायो नालाय नोंथाङा ओ आसामनि बायहेरायाव थानानै माबायदि मोजां मोनदों?
आं बिदिनो जेनेबा माबाया आसामनिफ्राय माने बे एसे साबसिन बायदि मोनो आरो
गरमफोरा, गरम जायोना थान्दा जायो जायगाफोरा
गरमाथ' आसामनिफ्राय एसे गरमसिम बुंनो थांयोबा।
औ।
औ।
अ नों ए बिदि नोंथाङा दसे सम आंजों सावरायनो हागोन - जागोना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ आङो नोंथांनि मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों बे सोंथिया जाबायदि अह सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हायो बा मा गियान आरजिनो हायो? नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन। गोनना?
औ बुंनो थाङोबाथ' सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे गियानफोरखौ आरजिनो हायो। जेरै ओ मानि नालाय जेनेबा आंहा माहाय, बबेयाव माने इन्ट्रेस्ट दं आं बबे बेयाव बांसिन गोसो दङ, बेफोरबायदिनो गावनि लुगैनाय हास्थायनाय गाव जिखौ मावनो लुगैयो बेखौ बासिनानै, बा सायख'नानै माने बिदि मावलांबाय थानो हायो आरो। जेरै हमना ला आ नोङो क्लास टेन पास जानायनि उनाव ओ आइटि आइ आइथि आइ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
बेबायदिनो आइटि आइ फोर फरायनो हायो, जुदि नों माने गोजौ आरो फरायलांबाय थाबावनो गोसो गैयाबा जेनेबा आइ टि आइ फोर फरायनानैनो आइ टि आइ फोर फरायखांनायनि उनावनो साख्रिफोरखौ जों मावनो हायो।
औ औ बिदिनो आइटि आइ नि ओ गेजेराव मा मा आयदा थानाय जायो नोंथाङा फोरमायना हागो?
औ औ आइ टि आइ नि गेजेरावथ' गोबां आयदाफोर दं जेरै इलेक्ट्रिकेल वायारमेन डिजेल मेसिन। एम एम बि। वेल वेलदार, कम्पिउटारनि माबानि बिदिनो गोबां दङ' दा। बेफोर बेफोर बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा बबेखौ मोजां मोनो नोंथाङा बबेयाव इन्ट्रेस्ट दं बेफोरखौ मोजाङै मोनसे बा बासि होननानै बा सायख'ना लानानै बिनिफ्राय आइ टि आइ लानानै, आइ टि आइनिफ्रा पास आवोद जानानै नोङो जेनेबा बिदिनो जुदि खामानि मावनो इदसा दंब्ला खामानि मावनो हाबाय। आरो खामानि मावालासेनो नोंथाङा जुदि फरायबावनो होनोबा गोजौ लेबेलसिम फरायलांबावनो होनोब्ला जेनेबा बेफोरबायदिनो आइ टि आइ पास जानायनि उनाव, ओ पलिटेकनिक होननाय थ्रि इयारस डप्ल'मा बेखौबो खालामनो हायो। बेखौ बेखौ जुदि माने आइ जायफ्रा आइ टि आइ आइ टि आइ खालामदों बिथांमोना डायरेक्ट सेकेन सेकेन इयारफोरनिफ्राय फरायलांनो हायो आरो बे पलिटेकनिक होननायखौ, ओमफ्राय आरो जायफ्रा माने दानि जुगावथ' एसे सोलायबाय माने दानि जुगाव जाय टेन पास जादों बे बे बिथाङाबो डाइरेक्ट माने माबायाव ओ पलिटेकनिकाव थांनो हानायनि लामा दंसै आरो। जेबो इन्ट्रेनस गैला बा जेबो एज लिमिटफोर गैला सिगांनि समाव हले, बिदिनो बेयाव हाबनो थाखाय जेनेबा बेयाव ओ सिट मोननो थाखाय इन्ट्रेनसफोरखौ होनांगौ जायोमोन, आरो बिदिनो माखासे बैसोनि माबा ओ सिमा होनानै दोननाय दंमोन जेन, बे बिसेबां बैसोनि उनाव थाङोब्ला बिथां बिथाङा थांनो मोननाय नङा बिथि बिसिनि जि बैसो होनाय बिनि सिगां थांब्लासो नोंथाङा थांनो मोन।
औ नोंथां मोजां खोनायाखै मोजां खोनायाखै नोंथां? हेलौ। हेलौ। मोजां खोनायाखै नोंथां। हेलौ।
मोजां खोनायाखै नोंथां। हेलौ। ओ मोजां खोनायाखै नोंथां।
हेलौ नोंथां।